नोथां
औ नोथां
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
बिदिबा नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावराय नागिरदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव जौ -सं -जौ संनायनि बागै माबायदि जौ संनाय जायो बेखौ बेखौ एसे फोरमायना होलाय
औ जौ संनाय बुङोब्लाथ' जोंनिया माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो जौ संनानै आगोल मानि जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो जौ संनानै फाननानै बिदिनो जोंनि न'खरखौ सुंथादों आरो न'खराव जा खरस नांगौ थाव संख्रि बेफोरखौबो बायबोयोमोन आरो बिदिनो न'खराव फरायनाय गथ' गथाय फोर थाबाबो खायसे खायसे आइजोफोरा बेफोर जौ फान नै बिसोरनो फरायनायनि खरसा होबोदों आरो नोंथां ओ जौखौ मारै सङो होनब्लाथ' जोंनो गिबियावनो जौ संनो थाखाय माइरं नांग्रोगोन आदै एमवबो नांखाथारगोन नङा होमबा नोंथां जों बि एमावखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो बिदि खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइ बिदिनो आनारस बिलाइ बे बुथुमग्रोना लायो आरो नोंथां बिदिनो बेफोर खांना लाबानानै जोङो ओ बिदिनो जों माइरंखौ सेरसे एबा सेरनै सोमनानै दोनग्रोयो आरो दसे सम माइरंआ रुइैनो थाखाय जेब्ला माइरंआ माइरं खौ एसे सोमना दोननानै जों बेनिफ्राय सुयो सुखांनायनि उनाव जों दैखौ एसे सर'नो दोनो जेब्ला दैया सर'यो अब्ला जों बेखौ ओ बिलाइफोर खानायखौदो माइरंखौदो जोङो ओ दिंखियाव जोङो देयो आरो नोंथां बेयो देखांनानै बेयो दिखांजु अब्लानो बेखौ जोङो न' फारसे लाबनानै बिदिनो प्लास्टिकफोराव दोननानै जों मोजाङै गलायनानै जों नायो नानायनि उनाव जों बेखौ बिदि फिसा फिसा लारु खालामनानै जोङो गुबुन मोनसे आइजेङाव दोनहरो बिदिनो ओ जेब्ला नाखांजोबो लारु बायदि बिदिनो जोङो ओइ आगोलनि बाखार बोराय थानायफोरखौ जों थाइैसे देख्रुबनानै माने सारस्रिनानै होयो आरो ओ जेब्ला बेफोरो खामानिया जाजोबो बेनि उनाव जोङो बेयाव हि खोबनानै जोङो बिदिनो माबा मोनसे ओ जायगायावबा न'आव दोनहैयो आरो एमावखौ बिनो साननै सान थामनि उनाव नायोब्ला बे एमावआ मैखुन बारजोबना थायो आरो नोंथा बिदिनो बेखौ मैखुन बारजोबना थानाय रुनानैनो जोङो बेखौ ओ सान्दुंफोराव दिहुनना दोनहैयो। जाहाथे राननो थाखाय जेब्ला बे रानो अब्लाना जों बि एमावबो संजाबाय आरो बेखौ जोङो हाथायफोरावबो फानो। बिदिनो एमाव थाइसेयाव थाइसे थाखा बिदि करि लायो आरो। थिग बेफोरखौ फाननानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां ओ ओ रां खामायदों एबा न'खर सुंथादों आरो नोंथां।
औ नोंगो।
थिग बेबायदिनो जों बे ओ जौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं नांग्रोगोन माइरं जों बिदिनो ओंखाम बायदि संबाय संखांनायनि उनाव जेब्ला बे ओ ओंखामा मोनो एबा संफाया जुमाया मोनो जों बेखौ मोनसे पेकेटाव जोङो ए एरननानै दोनो संना दोननाय ओंखामा जोंनिया गुसु जायो अब्लाना जों बेहाय एमावखौ फोनो आरो बारा फोना थाइनै थाइथाम बांसिन औ बेखौ जेब्ला फोनखांनानै जों बेखौ पेकेटखौ मोजाङै खाथेना दोनो। ओ खाथेना दोनखांनाय उनाव बेखौ माने जौ रोसि जानो थाखाय जौ रोसिया गरम गोलोम बोथोराव बिदिनो हरसे हर नै यावनो रोसि जायो आरो गोजां बोथोरावबा बेयो सप्तासे गाहाम लायो आरो। थिग बेबायदिनो जों बे जौनि रोसि खौ फाननानैबो गोबां फैसा आरजियो आरो थिग बेबायदिनो बे जौनि रोसि खौ जों जौ गोरानसिम संनो थाखाय गिबियावनो जों जा दिनखालि संगोन बेनि हरसे सिगांनो जोंनि बे दै होना दोनो खान्थायाव दै होनानै जोङो संनो थाखाय जों मोन मोनथाम आइजें नांगौ गिबियावनो जोंनो दै दोननाय आरो मोनसे पाइप दोननाय मोनसे निया गेजेरनिया आरो लासनियाथ' जोंनिना बेजों जुमाय खान्थायानो थाखाबाय नङा होमबा? ओ थिग बेबायदिनो बेखौ संनो थाखाय जोङो बिदिनो अर ओ बे सिंनि जुमायखौ जों जोबोद गोदौ होनांगोन माने खफ'जोंसो बे ओ जौ गोराना गबोयो नङा होमबा औ। बे जों जौ संनानै बे जा जौ सं जौ थानाय खान्था नि जा बे जौआ बिदिनो अफ्रि जालाङो आरो। अफ्रिखौबो जोंरा ओ बिदिनो फाननानै फैसा खामायनो हायो आरो जों अमाफोरखौबो फिनो हायो आरो। थां औ नोंथांमोननि गामियावबो बिदिनो जौ संनाय जौ संनानै आइजोफोरा बिदिनो सोलिगा सिनो नामा नोंथां न'खरफोरखौ?
औ।
औ बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जौ सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों गोबां जौ जौ फाननानै जों गोबां जौगानायबो नुनो मोनो।
औ। आरो माने खायफा खायफा न'खरा माने ओ जोंनिया बोरैबा ओ जेन'बा ओ बिदिनो ओ गोबां सिलिंखारबो जालांदों आरो, नङा होमबा? जौ लोंनानै औ।
जों बिदिनो जौखौ।
औ
जौ जौ संनानै फाननानै गोबां फराय गोबां गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनायाव हेफा फाजाब होनायखौ जों नुनो मोन्दों फैसा थाखानि बेलायाव जों जौ फाननानै गथ'नो गोनांथि जानाय। गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ बायनो थाखाय जों जौ फाननाय फैसाजों जों।।
औ
जायफोरा गोलैसोना था जौआ गासै
औ
औ खौ सालायबोदों बिदिनो ओ बिदिनो खायफा जोंनि बे हौवा माहारिफोरा बिदिनो जौ लोंनानै माने न'खराव। बिदिनो बिदिनो जोबोद टेनसन होनाय अयथासार खालामनायखौ आं आरो खायसेफोरखौ मानोना खायसे सुबुंफोरा बुजियो मोना। फैनानै जौ लोंनानै दावराव दावसि खालामफैबाय थायो बिदिनो। न'खराव फरायनाय गथ' गथाय बेफोरखौ बुजिया दावराव खालामनानै माने असानथि खालामनायखौ आं नुदों। आरो फायबा फायफानि न'फोरखौ आं जौ लोङै लोङै जेनेबा सिलिंखार जानायखौबो नुदों। आरो खायफाफोरा बिदिनो जौ लोङै लोङै माने बेमार आजारजों आं भुगैना थानाय। बो नुदों आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला। ओ दानि ओ जुगनि गथ'फोराबो बांसिन जौफोरजोंनो गफ'बना थायो। माने गफना थानाय माने उन्दै समावनो जुदि जा बिमा बिफाया जा सोलोङो बेखौनो। गथ'फोरा लायो आरो बिमा बिफा उन्दै समावनो लोंना खोन्थिब्ला गथ'! गथ'फोराबो बेफोरखौ लोंनाय आरो सोबनाय बेफोरखौ लालाङो। थिग बेबायदिनो जोंनि ओ। जा माबाफोरा न'खरनि बिगोमाफोरा बिदिनो गथ' गथायाइफोरनि सिगाङाव बिबदि गाज्रि बुस्थुखौ लानानै खिन्थिनााङा आरो आंनि बायदि। ब्ला होमबानियासो बिसोरो लानाय नङा आरो बिदिखौ। औ बेनो जौ फाननानैबो गोबां आइजोफोरा जेनेबा फैसाबो आरजिनो हादों। बिदिनो जौ फाननानै बिदिनो जौफोरखौबो बिदि गामिफोरावल' फाना बहाबबो फुजा मेला जाबाबो बेफोरावबो फाननायखौ नुयो आरो। थिग बे बिबायदिनो सुबुंनाथ' जौखौ जोङो बिदिनो माइब्राजोंबो संजायो नङा होमबा? माइब्राजों संनो बुंब्ला जों माइब्राखौ इम जोङो सफ्रामबो संबाय थाया जों बिदिनो बैसागो फोरबो मागो फोरबोआव बांसिनसो सङो। संनाय जायो आरो, बिदिनो माइ ब्रानि जा फिसिनाय बेखौबो जेन'बा गोबां माइब्रानि फिसिनायखौबो
बिदिनो गोबां जोंना माइब्रानि रोसिखौ गोबां ओ बोसोर बोसोर जों बोसोर गाहाम बोसोरनै गाहाम बिदि बिदिनो बोस थोरसेनि जौ संना दोननाय जौ फिसिनाय बियो जेनेबा एम्फौ बाख'लाय लाङो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेखौ जेनेबा बेखौ खेवनानै नायखाया बे जा बोसोरसे बोसोरनै जाबा बेखौ नायो आरो बेथिं बेबायदिनो बे जयायना दोननाय जौफोरखौ जों बिदिनो बे मेला गदोरफोराव फुजा गेदिरफोराव फाननायखौ आं नुदों आरो बेफोरखौ बे दौ जायायनायखौ गोबां गुबन गुबन मानसि फोरा आरो गुुबन गुबुन हारिनि मानसिफोरा बेखौ लोंनो थाखाय फैयो आरो खायसेया माने एफा बा ओ बोसोर जियायनाय माबायदि बेखौ माने गोथाव थावनाखौ नायनो लुगैयो आरो दा थिग बेदिनो जों बे ज ओ जौ संनानै जा अफ्रि मोनो बेखौबो जोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां बेयो फाननानैबो रां आरजियो आरो नआवनो अमा फिसिनाय थाब्ला बेखौनोबो जों होनानै गोबां रां आरजिनो अमाखौ फेदेरनानै अमानो बिदि ओ जों अफ्रिल होआ जों गुन्दैबो होयो। जेब्ला बिदि गुन्दैफोरखौ बायनो ओ रां रुफा गैया अब्ला जो जोङो बे लामा एबा दुब्लिफोरोथाव थानाय थासफोरखौनो जों लाबोनानै हानानै अमानो रुना होयो आरो नोंथां। ओं बिदिनो ओ दानि ओ गोबां उन्दै उन्दै ओ ओ जेनबा बा हौवासा गथ'फोराबो जौजोंनो माने जेराव थाङो बिसोरबो जौजोंनो बांसिन गबना थानायखौ नुयो आरो नोंथां। जौजों गबबनाय आरो बिदि सोबनायफोरखौबो बांसिन नुयो आरो। औ बिदिनो दा बुंनो थांला ओ गोबां ओ आगोलसो बांसिन जोंनि गामि हफायाव माब बांसिन नखर नखर ओ जौ खावो खिन्थु दा बिदि एसे खमायबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ
नोंथांनि गामि ओनसोलाव बिदिनो दाबो बिदिनो जौ फानो फाननानै नखर सालायनायखौ नुदों नामा नोंथाङा
औ दानि औ जों दा नोंथां जों जोंनि गामिफोराव जों गोबां जौ जौ फाननानै जों बेनि जौ संनानै बेनि अफ्रिजों अमा फिसिनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों माब्रै माबा अमा बिमा लानानै जों बेखौ फिसा जाहोनानै जों बेखौ फाननानै हाथायाव फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो बेबायदिनो गोबां जौगानाय नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेयो नोंथां बुंनाय बादिनो जों गामिनि आइजोफोराबो बिदिनो जेनेबा जौ संनानै अमा फिसिनानै बे खुंबोगासिनो आरो नोंथां आगोलनिफ्रायनो नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों ओ जौ संनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखनियावनो दोनथनोसै।
औ दे नोंथां।